दों नोंथां खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फ्रा ओ जौखौ बोरैहाय बनायो दा जौजों आरो बोरैहाय न'खर संदों बेनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन हागोन
औ औ अब्ला नोंथां जागायदोनि नामा
जागोन नोंथां जागोन
औ आथिखालाव जोङो जौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायफोरनि फ्रायनो बर'फोरा जौखौ गावनि आखाइजोंनो बानायनानै जोङो लोंबोनायखौ नुदों नङा होमब्ला दा जेब्लासिम बर' हारिया ओ बे जोंनि बे सा सानजा भारताव जोनोम जादों माने जौखौ जों माब्लानिफ्राय बाहायदों होननानै बुंबा जों बिनि दिनै जेबो माने जों जारिमिनाव लिरनाय गैया थं बिनि टाइम जेबो जों जोङो लिरनानै जोङो फोरमायनो हाया नङा होनबा नोंथां जेब्लासिम बर'फोरा जोङो रायजो न'खर समाज दाबोदों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जौखौ लोंबोदों आरो गावनि आखाइ खाइजोंनो बानायनानै
नोंगौ नोंगौ
बर' होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो जौखौ बोरैहाय बनायो होननानै बुङोबा जों गिबियावनो जोंनो एमाव नांगौ नङा होमबा जायखौ बाखोर होननानै बुङो बेखौ जोङो गिबियावनो जोङो एमाव बिलाइ बिनि ओमफ्राय जोङो खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदिनो जोङो ओ मा होननानै बुङो जोङो बेफोरनि बिलाइखौ होनानै देग्लि नानै लोगोसे जोङो माइरंखौ जोङो देफानाय जायो नङा होमबा माइरंखौ देफानानै जोङो बेखौ गन्द्रि खालामनानै फुरा दिंखियाव बा आजिखालिथ' ग्रिनडार थाबाय नङा होमबा बेफोराव जोङो देना लानानै जोङो बेखौ लदा लदा दै साबस्रि नानै खालामना लानाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय बेखौ खौ जोङो फोरानो सान्दुंआव ख्रां ख्रां फोरानो मास मोनसे बा सप्तानै सप्ताथाम बिदि फोराननानै जोङो गोरा खालामनानै जानाय जायो जेब्ला नोङो जौखौ संगोन। जौखौ जेब्ला सोलामगोन सोलामखांनायनि उनाव नोङो बेयाव नोङो। फ्रि फ्रि फ्रि एसे एसे नोङो बेखौ दुख्रुबनानै होनाय जायो आरो बे एमावखौ। बेनिफ्राय नोङो माइरंखौ नोङो बोनथुमनानै थिग बा मायावबा थालिर बिलाइ बा नोङो। थास' बिलाइ गिदिराव जोङो बेखौ जोङो बोनथुमनानै दोननायखौ नुयो आरो बिदिनो जोङो गरम बोथोरावबो जोङो सानबा। दा बिदि सय दिननि उनावनो जोङो। सेवनानै बियो माने रोसि ओंखारो आरो बे माइरङा। थिग बिदिनो मेसें बोथोराव एसे जोंहा गोबाव सम लायो। ओ बिदिनो जों जौ बिदैखौ जोङो फखरनानै जोङो। दा बायसायाव जोङो सानदुं बोथोराव जोङो बेखौ रोंनाय जायो नोंथां जोंनि। बे जौखौ जोङो गोबां हाबायाव बाहायो नोंथां ओ जायखौ जोङो जोंनि बे फोरबोफोरावबो जों बैसागो फोरबो। मागो फोरबो थिग बिदिनो ओ जोङो जोंनि बे सावरि बादालि जानाय जाय जेरै हाबा सारादु बेफोर रखमावबो जोङो जौखौ जों बाहायनायखौ नुयो आरो थिग बिदिनो जोङो गोदो जेनेबा हाल जांख्रा ख्रा जायो नङा होमबा नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर दायो जेनेबा जोङो गायनाय फुनाय जोबखांनायनि उनाव हाल जांख्रा। खालामनायावबो जोङो बर'फ्रा जौ बिदैखौ बाहायनाय। जों नुयो आरो मोनसे खोथाखौ आं। मिथिनो लुबैबाय नोंथांनियाव नोंथांमोननि साइदआवहाय जौखौ माबोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जागोन नोंथां जागोन दे। ओ जौ होनोब्लाथ' नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो माने गिबियावनो जोंहा एमावनि गोनांथि जायोना नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बानायो बेबायदिनो गोरा गो गोबां रोखोमनि जौखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नों नोंथां जेरै नोंथांना बुंलांनाय बायदि माइब्रा बिदै आरो माथानिबो बानायो जायखौ जोङो लकेल होननानैबो बुङोना गोरान, गिसि नै बेफोरखौ जों माने ओ गोबां रोखोमै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जोङो बै माथाखौ बानायनोब्ला जोङो माइरंफोरखौ फेसेवनानै दोननांगोन सुनानै दैफोराव ओ बिनि उनाव दैहु नङाब्ला बे ओ थौ होननानै बुङो नोंथां बे थौआव जाबखोनानै माइरंखौ दोननानैहाय बेबायदिनो एमाव होनानैहाय माने जौवाखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां आरो जेब्ला बै जौआ एसे गोबाव जायो। एबा नैजि दिन एबा से दान नै दान बिदि दोननानैहाय बैनि जिनाखि बिदै बे बिदैखौहाय हायखांनानैहाय लोंनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बे बेफोरबायदि जौवाखौ जोङो गोबां रोखोमै लोंनायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै मैहुर खालामनायनि खौबो हमनानै लानो हायो जोङो जेरै मैहुर खालामब्ला एबा खालामफैयोब्ला माबा मोनसे जिब एबा जुनारफोर मोनबोयोब्ला न'आवनो बेबायदि लोगो लाज्लायनानैहाय बे जौ बिदैफोरजोंहाय रंजा बाजायै जानानै बेबायदिनो जौ लोंलायनायखौ बो नुयो आरो नोंथां
औ
आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा होनलांनाय बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो रोखोम रोखोम माखासे फोरबो फाथाल जेरै सोरनिबा स्रादु ओरै बैसागु नैफोराव जेरै बैसागुफोरावथ' जों जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानैहाय न'खर न'खर ओ बेबायदिनो मागियोना नोंथां नै माने बेफोरावबो जोङो जौ बिदैखौ माने लोंबोनाय जायो आरो नोंथां
औ
बुंनो थाङोब्ला जौआ माने जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोबां एबा गिदिरथार बिफाव लानानै दं होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां
औ-औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथांमोननि साइदजों आथिखाल बिथिङाव जौनि बाहायनायफोरा माबोरै सोलिनानै एबा माबोरै सोलियो नोंथांनावहाय आं एसे सोंनाय जाबाय आरो नों
औ नंगौ नोंथां औ जोंनि साइदावहाय आथिखालाव जौ माबोरै बाहायो होनोब्ला जोंनि बे खाथि उसुंसे सेरावनो थानाय गामि ओनसोलाव सावनायखौ नुयो आरो जोङो गावबो फोरबो फैयोब्ला जोंङो जोंनि बिमायाबो बा जोंनि भाय बाहागि माने जोंनि न'खरनि गासै मानसिफ्रा जेनेबा आलासि उलासि फैयोब्ला बिसोरनो एसे एनै जोंङो संनानै दोननानै जोंङो लोंहोनायखौ जों नुयो आरो बिदिनो जोंङो इसेसो आव थानाय गामि बे खायसे खायसे गामिया बिदिनो जौ लोंनानै न'खर सुंथानायखौ जों दिनैसिम नुदों आरो मानोना जोंङो गासै बर' गामियावनो जोंङो जौ लोंनायखौ जों बन्द' खालामनो हायाखै आरो जोंङो एसे एनै जोङो जौ लोंनानैबो जों दिनै न'खर गंसेया दिनै रां रुफा आरजिनानै गावसोरनि गथ' गथाय बा सोरखौबा फोरोंथाइ राहा होनायखौ जोंङो नुबोगासिनो दंङो दा जोंनि गामि ओनसोलावथ' जोंङो सावनाय जाया जोंनि ओनसोलाव सावोब्ला जोंङो बाजौ थाइसे होनांगोन जोंनि गामियाव संङोब्ला जुदि न'आव लोंनो थाखाय नोङो सावोब्ला नोंङो लोंनो हागोन आरो नाथाय नोंङो प्रमान पार्सेल हिसाबाव नोंङो बेथिं फाननाय खौ जोंङो बेफार फालांगि जुदि खालामोब्ला जुरिमाना होनांगोन आरो रायजोनो जोंनि आथिखालाव बन्द' खालामनाय जाबाय न'खर न'खराव बिदिनो संना लोंनायखौ जोंङो बादा होआ आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि बिजनेस खालामनाय माने फालांगि खालामनाय मोनसेबा मोननै गामि दोंङो आरो बाखिफोराथ' जोंङो बन्द' टटेलि बन्द' जाजोब ओनसोलावहाय आरो बर' गामियाव गामियाव ओरैनो सावरि बादालि जानो थाखाय न'आव एसे एनै संना लोंनाया बेयो गुबुन आलादा खोथा आरो औ जोंनिथिं होनबा दायो जौजों फालांगि खालामनायाबो एसे एसे खमायलांबाय मानोना जों एरियाखौ माने जौ जों गोदोनानै थायोब्ला जोंहा गोबां न'खराबो स न'खराबो समाजाबो गुबुंले जानो हायो बेनि थाखाय जोंङो आथिखालाव जोंङो बेफोरखौ सानै हयै जों खामानिखौ मावनानै दिनै जौ लोंनायखौ एसे खमायलांनायखौ जों नुबाय आरो।
नंगौ नंगौ।
जोंङो बुंनो हायो जेनेबा दिनै जायफ्रा बेखौ फालांगिया दैयाव लांनो लुबैदों। बिथांमोना हागोन आरो मानोना जोंनि बे जि आइ टेक मोनबाय बे बिदैखौ। जौ बिदैखौ नोंङो बेफार फालांगि खालामनो हागोन आरो नोङो जुदि फुड सिकिउरिटि अफ इण्डियानिफ्राय नोंङो जुदि लाइसेन्स। मोनोब्ला नोंथांङा ओ बेखौ नोंङो फाननो हागोन आरो। बेयो जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा नङा होमबा जायखौ जोंङो लोंखायो बर'फोरा नंङा होमबा जों। बादा होबाबो जों बेखौ हमथानो हाया।
नंगौ
बेखायनो जोंङो दिनै जौजोंबो जोंङो गोदोनानै थानांला नंङा होमबा। आथिखालाव जों बुहुद जौगाबाय जों सुबुं सोदोमस्रि हारिया जौगाबाय नंङा होनबा। बा बेखायनो जों बेफोरनिफ्राय एसे आनज्रायना थानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो बिदि जोंङो। फोरबोफोराव एसे एनै लोंनाया बेयो जोंनि ट्रेडिसनेल लोंनाय बेखौथ' जों लाखिनांगोन नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरनो आरो जोंनि साइथिं नोंथां आथिखालाव जोबोर खमायलांबाय आरो जोंङो बिदिखौ जोंङो बाहायनायखौबो जोंङो एसे खमायलांनांगोन नंङा होमबा नोंथां?
औ
जायनि थाखाय जोंङो गुबुंले जायो समाजाबो हामा मोनजानाय जायो गुबुन। हारिफोरा जोंखौ नासययो नंङा होमबा? बर'फ्रा लोङै जायो दुम दाम बिदि खालामबाय थायो होननानै। गुबुन उसुंसे सेरनि गुबुन माहारि। जेनेबा जोंखौ मुगैनाय मोनो आरो बेखायनो जों दिनै खमाय लांलायनायखौ। खौ जों नुबाय आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। आरो दिनै जोङो फालांगियाव होननानै बुङोबब्लाथ' जोङो अकल फालांगि ल' नङा नोङो अमा बोरमा फियो नङा होमबा जोङो। अमानो जोङो बेखौ जोङो अमानो जोङो। दाना हिसाबाव जों गुन्दैजों लगायफानानैबो जोङो बिदि खालामनायखौ नुयो आरो नोंथां। आरो जोङो ना बिदिनो अमा फिसिनानै। जोङो बेखौ जों जायखौ जोङो जुलों खान्दा सेरा होनना बुङो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुयो आरो अमाफोरनो। औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ। औ बेसमावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन जागोन जागोन। नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।